हेलौ
औ नोंथां।
औ मा खालामना दं नोंथाङा?
अ आंथ' दा ओ ओरैनो दंथ'यो नोंथां ओ जेबो खामानि मावथ'वाखै आङो।
औ दसे सम सावरायनो हागोनबा?
औ हागोन नोंथां।
दे होमबा जोङो बैसागोनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नोंथांनि जायगायावहाय माबायदि बैसागु खुङो एसे सावरायदो।
औ जोंनि जायगायावथ' बैसागुखौ ओ जोङो सैत्र दाननि जोबनाय ओ सानाव जोङो फुङावनो अ मोसौ बैसागु बुंनाय जायो जोङो बे मोसौ बैसागुआव ओ फुङावनो जोङो मोसौफोरखौ ओ सारायनि हांगारजोंहाय जोङो थावजों गलायना जोङो मोसौफोरनो फोथा थुनाय जायो। बेनि उनाव जोङो लाव फान्थाव हायजें ओ बेनि माला बानायना जोङो मोसौफोरनो गानहोनाय जायो। आरो सारनाय जायो नोंथा ओ बेनि बेनि फ्राय जोङो रायदों आरो रायदोंखौ जोङो न'नि न'आवहाय गंबेसे न' दं जेरै थाग्रा न' ओ न'मा न' बेनिफ्राय ओंखाम संग्रा न' जेरै दमखल मोसौ गलि बे फोरावहाय ओ बिलुखौ थुना होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उ
औ
बेनि उनाव जोङो मोसौखौ फोथा एरि थुखांनायनि उनाव ओ गलिनिफाय जोङो बागिलिवा बिलाइजों जों बुज्रावनानै दैमायाव थुखैहैनो लांनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जों मोसौखौ थुखैहैना ओ जोङो बेनि उनाव मोसौखौ गोदान फागाजों खानाय जायो नोंथां। बिदिनो बैसागुनि मोसौ बैसागुआ बिदिनो जोबलाङो। बेनिफ्राय अखानायै जोङो ओ
मानसिनि बैसागो
सेंग्रा स ओ बेनि अखानायै जों मानसि बैसागु खुंनाय जायो बे मानसि बैसागुआव जोङो ओ सेंग्रा-सिख्ला बोराय-बुरै, गथ'-गथाइ गासैबो ज' जाना खाम, सिफुं, ज'था, खाम, सिफुं दानना जोंना गामि बेरायो आरो माने गामियाव रंजायो। गथ'-गथाय बोराय बुरै बेयाव जोङो बेखौ जोङो सानसेनि बाय साननैनि गेजेराव रंजानाय जायो आरो नोंथां।
औ
बेनिफाय अ
बिदिनो जोंनि मानसि बैसागोआ जोब-जोबलाङो आरो बेनिफ्राय नोंथां मोननिथिंहाय माबायदि इथिङो खुंनाय जायो नोंथां बैसागु फोरबो
औ फोरमायनि आङो जोंनि जायगायावथ' बैसागोखौ जोबोद मानिथारो आरो खुं थारो औ बैसागोआनो बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै जोङो बुंनांगोन।
औ नोंथां
औ बेबायदिनो सैथ्र' मोन ना सैथ्र' दाननि माने जो खालै औ जोंनाबो बेबायदिनो मोसौखौ थुखैयो आरो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंनिया गोबां मुवा नांगौ जायो जेरैहाय मा होनो बे ओ लाव नांगौ फान्थाव नांगौ हालदै नांगौ बाब्रिखब दिग्लिथि बेफोरखौ आरो मोखोना बिबार बेफोरखौ जोंनो नांगौ आरो
औ
ओ मोसौनाव फाख्रा-सिख्राफोरोननो जोंनियाबो सारायनिफ्राय फुलुयो। नङाबा बेबायदि जोंनिया दा साराय एबा अराव संलिया नालाय जोंनिया मा खालामो जिगाबखौ सावो आरो
औ
जिगाबखौ सावनानै जोंनिया बे लाव बिलाइखौहाय देग्लिनानै बेनि बिदैखौ सेबनानै होयो आरो थालिरनि दनााखङआव बेखौ ज' लागायो। बेजों लोगोसे जोंना थाव गुबैखौबो होफायो। बेजोंहाय आरो बे मोसौनाव फोननो थाखाय जोंनिया बे औवा हाथाय होनो जोंनिया बे औवा फिसा फिसाया
औ नोंथां
औ बेखौ मोनथामै खाजाबनाय जायो आरो थेंगल जिरनानै बेबायदि औ बेबायदियैनो फोननाय जायो आरो मोसौनाव गलियाव फोनहैयो बेखौ फनखांनानै बेबायदिनो गलिनि उखुमाव बेखौ थेबनानै दोनो आरो
अ
बेनिफ्राय बै जोङो हानानै लादोंमोन नना जेरै लाव, फान्थाव बेफोरखौ औ बेफोरखौहाय खेरखायाव जमा लाबाय नङाबा सान्द्रिफोराव बेनि उनावहाय जोङो थेंगल इसे जिरनानै माने माला सुयो आरो बे मालाखौहाय जोंनिया बेबायदिनो लामानि हख्ला गलि दावखि खना बा न' खना खना बा थानसालि बेफोराव बे दिगिलिथिजों बाबेखबजों एसे एसे होफानानै मालाफोरखौ थुनानै दोनो आरो
औ द दे औ
बिदिनो जोंनि आरो मोसौखौ थुखैनो दैमासिम होलाङो बेबायदिनो जोंनावहाय मोनसे सल' खनो जेरैहाय लावजा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एर हानजा हानजा होननानै आरो बि मा गायदे बायदि दाजा बिफा बलन बायदि जा बेबायदि होननानै माने सल' खनलाङो आरो जोंनिया औ माने बेबायदि मोसौखौ जोंनिया फाख्रा सिख्रा फोननायनि जाहोनानो जाहैबाय आखालि जोंनिया मोसौखौ हाग्रायाव हेगारनानै होयो आरो बेबायदि हेगारनाय समाव जाहाथे मोसाफोरा बेखौ मोसौखौ जाया बेनि थाखायनो बिसोरखौहाय बेबायदि फाख्रा सिख्रा फोननाय जायो आरो जोंनिया जोंाबाथ' मोसाफोरा सिखारि खालामो नालाय हाग्राफोराव औ बेबायदिनो जोंनिया ओइदिनखालिनो जोंनाबो फागा गोदान बावो बे फागा गोदान बावनायखौ जोंनिया मोनासियाव बावो आरो गलियाव औ बेबायदिनो गाम्बारि खामफ्लाय नांगौ जायो जोंनो आरो बेजों लोगोसेनो लाइजौ दै गोथार माइरं थुलुंसि धुप साथि बेबायदि सावो आरो जोंनिया औ बेबायदिनो न'खरनि गाहाया खुलुमनानै मोसौनि मोजांनि थाखाय बा न'खरनि मोजांनि थाखाय गलिनि बेबायदि आर'ज गाबनानै फागा गोदानखौ गानहोयो आरो जोंनिया सानजाखै मोखां जाना खुलुमो औ बेबायदिनो जोंनिया बे मोसौ बैसागा जोबनानै थाङो बे जोबनानै थाङो माने बे मोसौ बेखौ गोदोनि समावथ' लावखारफोरासो बांसिन थुखैयोमोन नालाय
औ थ
औ बेखौ थुखैखांनानै माने जोंनिया मोनसे सौराय दं दै सौराय दाख खुरा होनो जोंनिया सिनायो नोंथाङा औ माइब औ माइब्राजों देनाया
अ नोंथां
औ बेखौ माने गाइखेर दाखाजों जायो जोंनिया बास गाइखेरनि साहा फोरजोंहाय बेबायदि जानाय जायो आरो जोंनिया बेबायदि जोबनानै जोंनिया से बैसागोनि से खालार खालि जोंनिया बेबायदिनो सोरबा न'खरफोरावहाय सोरबाफोर थैनाय दङब्ला
औ नोंथां
मान औ जोंनिया माने खोलाखै बावो आरो बेबायदिनो गोबां फिथाइ सामथाइ जाग्रा लों गाननाय जोमनाय बेबायदि होनानै खोलाखै बावो आरो औ। बेबायदि बावखांनानै ओ बाथौवावथ' थायो नालाय जोंनियावहाय गासैनिबो न'खराव औ बेबायदिनो बाथौआवबो जोङो आरज गाबबाय जाहाथ दे गोदान बोसोरा जोंनि थाखाय मोजाङै मोजां थाङो बेबायदि आरो औ बेनि उनावहाय गामि लायै गामि आरो मोनसे जायगायाव थुबुर जायो आरो माने थुबुर जानानैहाय गेदेरफोरखौ उन्दैफ्रा खुलुमनाय बे हाबाया जोंना जायो बेबायदि औ मोनसे जायगायावनो जायाबाबो जोंनिया न'खर-न'खर हाबनानै खुलुमनाय जायो आरो गे औ नोंसोरनाबो बेबायदि जायो नामा नोंथांमोननिया।
अ जोंथिं बिदि ओ जोङा नखर-नखर हाबनानैसो ओ गोद उन्दै गेदेर सनमान लायो आरो ना माने बे जायगा लानानै जायगा फालिनाय जायो आरो गुबुन-गुबुन रोखोमनि जायो।
औ बियो जोबोद मोजां खामानि होननानै आं सानो आरो। मानो होनोबा बेवहाय औ अनलायनाय थायो बेबायदि खालाम औ उन्दैफोरनो जोङो गियान होनो हायो आरो बेफोरबायदि खालामोबा। ओमफ्राय औ। बेबायदिनो माबेबा-माबेबा गामिनिया बेयाव बै फुंखा फुंखि मैगंखौ मिथियो नोंथाङा।
औ नोंथां।
औ बे फुंखा फुंखिखौ अमाजों जायो आरो। बेबायदिनो माने बे जायगायावहाय औ जोबोद बिदिनो जोंनाथ' जौ नङाबानो जाखाद थारा बैसागो होनबाथाय औ गाव गावबा गाव बेनोथ' गाव गावबागाव न'खराव थानाय बेबायदिनो जौ बिदैफोरखौ लाङो सोरबा बायदिया जौखौहाय मावनानै लाङो बेखौ सेरेब होनो जोंनिया।
औ सेरेब होनो।
औ बेबायदिनो लांनानै बयबो ज' मोनसे जायगायाव दोनबाय बेबायदिनो खाजा जाबाय बेबायदिनो ओरैनो मोसाग्लांनाय मोसालाबायनोसै बेदि आरो जोंना बेबायदि लाब्रा मोसायो। आरो औ जोंनियाथ' बर'फोरना दामजु दंखायो जेरै खाम औ सिफुं जथा औ नोंथां मोननियाबो लायोबा।
औ नोंथां बिदिनो लायो।
औ बेबायदिनो मोसानाय जायो आरो बेबायदिनो से खालारा जोंना रंजा बाजायै खारलाङो ओमफाय बारलाङो बेबायदिनो नैथि साननिफ्रायनो जोंनिया बेबायदि सेंग्राया सेंग्रा सिख्लाया सि ख्ला बेबायदि गाव गावबागाव बैसो मिलायनानै जोंनिया दल दायो आरो बेबायदि दल दानानै बेबायदिनो दामजुफोरखौ लानानैहाय मो मोसालाङो आरो माने गाव गावबागाव गामि गामिबो थांबाय गावबागाव गामियाव बो मोसाबाय बेबायदिनो मोसायो आरो बेबायदिनो माइरं फैसा बेबायदि मोननाय रांखौहाय बिसोरो ज' मोनसे जायगायावहाय खानाबो जायो आरो।
औ नोंथां जोंथिबो बेनो जायो।
औ बेबायदिनो बैसागोआ गोदोनि समावहाय जों खोनानो मोनो से दानहालागै जायोमोन होननानै आथिखालाव थ' औ सप्तासेयावनो जोंनिया जोबो बेबायदिनो जोबलाङा दे नोंथां जोंना समा जाबाय गोजोननाय थाबाय औ दे।